हेल'
औ हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों औ
नोंथांनि कल हरनायनायनि जाहोना
औ नोंथां आं नोंथांखौ नोंथाङा फ्रि दंबा मोनसे आइदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा
अ नोंथां हागोन नोंथां थाररैनो
औ नोंथां होमबा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जोंनि दैज्लां बोथोराव जोङो माबायदि आबाद गायो जोङो जोंनि गुबै आबाद जोङो माबादि जिउ थांनानै दङ आबादजों सोनारनानै बे बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नाम नोंथां
औ हागोन नोंथां जेरै दैज्लां बोरावथ जो गोबां रोखोमनि आबाद मावनो हायो नङा होनबा जेरै जोङो मैगं थाइगंनि आरो जेरै जों गायनाय फुनायनि आबाद बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो आङो मैगं थाइगंनि आबादखौ निस्सय फोरमायना होनसै नामा नोंथांसिम
औ औ नंगौ नोथां नोंगौ
औ जेरै जों मैगं थाइगङाथ जेरै जोङो फुथुरर पथल मैगंबो गायनाय जायो आरोना
नंगौ नोंथां नंगौ
औ पटल मैगंखौ जों माबायदि गायनांगौ जेरै जोङो बे पथल फटलनि धाराखौ जोङो एसे ओ दानस'नानै जेरै जोङो बे खौनो गायनाय जायो आरोना जेरै जोङो बेहाय गायनो थाखाय जेरै जोङो बिथा होनांगौदि जेरै जोङो ओ लङा बायदि एसे एसे जावजोबनांगौ आरो ना गासिखौबो जोंङो बिथा खोनांगौ अब्लासो बियो जिब मोनगोन नालाय जेरै जोङो औ रोदा सुखांनो हागोन बेनिखायनो जोङो एसे बिथा होनाय जायो आरोना आरो बुंनो थाङोब्ला जों बेहाय गोबां हासारनि खहा जायो आरोना जेरै जोङो मोसौनि हासारखौबो गोबाङानो होयो आरो ना मोसौ बोरमान बोरमानि खि बायदिसिना जोङो मोसौनि गोबोर बेफोरबायदिखौ होयो आरोना
नंगौ नोंथां नंगौ
औ आरो जेरै जों बेहाय गोबां ओ जेरै बिफांफोरा जेरै थैयैनि थाखाय जों गोबां दैनिबो खहा जायो आरोना ज जेरै दैनिबो गोनांथि जायो आरो जेरै जोङो बेहाय गलाफोरनिफ्राय मोननाय हासारखौबो होनाय जायो आरोना
नंगौ नोंथां नंगौ
औ आरो जेरै जोङो ओ बेहाय जेरै जोङो बैसां खाना होनांगौ जायो आरोना बे सायाव। जेरै जोङो दानिया थ' जेरै गुनाफोरजोंसो खायो आरो दोनदालफोरजोंसो खानानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। औवाखौ बां होला आरो ना आगोलनि जुगावसो जोङो औवाखौ होनाय नुयोमोन आरो औवा औवा खा खावाखौ जेरै जों खानानै होयोमोन आरोना सिंखाव सिंखाव। औ आरो दानि जुगाव जोङो। गुना एबा जोङो ओ दिरुंजोंसो खानाय नुयो आरो ना।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ।
बुंनो थाङोब्ला गोबां औवानिबो खरसा जायो आरोना जेरै जोङो औवाखौ नांगौ आरोना। जों दिरुंजों खाब्लाबो औवाजों जेरै जों सां दिखांना होनाय जायो आरो ना।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ आरो बि थिग बेबायदिनो जोङो ओ
जेरै जोङो जिंखाखौबो जों बेबायदिनो गायो आरोना जिंखा बेगरखौ जों फोयो। जों बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबानै एबा दानि जुगावथ' जोङो जिंखाखौ ओ न'फोरावनो जेरै ओ थायोब्लाथाय जेरै जों बेखौनो जोलै दोननाय जायो आरोना जिंखा बेगरखौ। औ आरो जेरै जोङो जिंखा बेगरखौ बायाब्लाबो जेरै जोङो न'फोरनिफ्रायनो दोननायखौ जोङो गायनो हायो आरोना। आरो गैयाब्ला थाय जोङो बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाना फैनानै जोङो जिंखाखौ गायनांगौ जायो आरोना जिंखाखौ अबे थिग बेबायदिनो एखे आरोना जेरै जों फसलजों गायनाय बायदिनो।
नंगौ नंगौ।
औ। जाहाथे जिंखायावबो गोबां एम्फौ सुयैनि थाखाय जोङो ओ मुलि होनाय जायो आरो। जेरै एम्फफोरा एम्फौफोरा जानो हायैनि बायदि आरो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला दैज्लां बोथोराव लेस्रा लेस्रायावबो जों गोबां मुलि होयो नङा होनबा। दानिया नोंथां आगोलथ' जोङो मुलि होनायखौ नुनो मोनामोन जेरै जोङो मोसौनि गोबोरनि मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोरफोरखौसो गोबां होनायखौ जों नुनो मोनोमोन। दानि जुगावथ' एम्फौ एनला जायो नालाय जेरै जोङो लेस्राफोरावबो ओ मुलिखौ होनायखौ जों नुनो मोनो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो आबादफोरखौ जों मावनो हायो जेरै जोङो भिन्दिनि आबाद मावनो हायो। आरो फिथाइ सामथाय बुङोब्लाथ' जेरै जों रैमालि फिथाइ जेरै जों रैमालि फिथाइखौबो जोङो आबाद मावनो हायो आरो ना। बेनिफ्राय जों गोबां रां आरजिनो हायो आरोना दैज्लां बोथोराव रैमालि फिथाइ रैमालिखौ जेरै नोंथांमोनथिं मा होनो बिदिनो।
उम रैमालिखौ जोंनिथिं आ अ आनारस होननाय जायो नोंथां आनारस।
औ थारैनो बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायजागोन दैज्लांनि बागै।
हा दैज्लां बोथोरावथ' जोङो गुबैयै दैज्लां बोथोरावथ' जों गुबै आबाद हिसाबै जोंहा बैखौनो गायनाय माइ आबादखौनो गायनाय जादों नोंथां जों माइ आबाद होनबा जोङो गुबै गायजानाय बे मोनसे मोनसे आबाद जोङो बै आबाद खौ जोङो बायदि बायदि बायदि बायदि जोङो बोथोरावथ' गायनाया जों बेखौ जेब्ला बोथोर दैज्लां बोथोर जायो अब्लासो जों बै आबादखौ गायनाय जाया नोंथां बेनि उनाव जोंना गायनो थाखाय जोङो बेखौ गिबियावनो जोङो खोथियाखौ होग्रोना लानांगोना नोंथां खोथियाखौ जोङो जेब्ला फोननो गोनां जायोब्ला जों माइज्लि माइजलिखौ जोङोाम गिबियावनो बासिना लानांगोन जोङो। जाथे बेयाव गुबुन गुबुन जोंना माइफोरा नांफादेरा बेनि उनाव जों बैखौ मोजाङै जावना लानांगोन जोंना थेफा बेगरफ्रा खारा आरो नोंथां बेनि उनाव जों बेखौ खोथिया थोलि नङाब्ला जोङो बायदि बायदि जोङो गोजौहा जेराव जोंना एसे बिबांनि दै थायो बेयाव जोङो फोनानांगोन जों बेखौ मोजाङै जावनानै आरो नोंथां बे बेफोरबायदियनो जोङो बै माइ आबादखौ गायनाय जादोंथां द बेनि अनगायैबोथ' जोंना गोबां गोबां जोङो बायदिसिना जोङो राहा लानांगौ जेरै माइ आबादा जोंना गाहाम जानो थाखाय जेब्ला जोङो जौवो बेखौ जोङो बायदिसिना राहाजों जोङो गायनाय जायो नोंथां नोंथाङा बिसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन जेरै जोङो माइखौ माइखौ जेरै जोङो फार्स्टआवनो फोग्रोनो नांगौदि जेरै जोङो माइखौ साननै सामनानै दोनग्रोनाय जायो नङा होमब्ला जेरै जों गुलाफोरखौ जाव जावस्रनानै मोजांनो फोना जेरै जोङो फाथोनि बस्थायाव सोनानै
आ नंौथा नंांगं
जेरै जों माइखौाननायोमोनना दोननाय जायो नङा होनबा नों
नंगौ मिथा नंगौ
औ आरो जेरै जोङो माइखौ साननै सोमखांनानै आरो जेरै जोङो साननायनि उनावनो बो बोखांफिननाय जायो आरोोना बेहाय गाजा बेरनो थाखाय जोङो साननै खामसालियाव बोां ो खांनानै जेरै जोङो साननाय खोबना दोननाय जायो आरोोना जेरै जों थालिर बिलइबा जोङो थास' बिलाइजों खोब खोबनानै दोननाय जायो आरो ना जेरै गाजा बेरनो थाखाय बेहाय गाजा बेरबासो जेरै जोंनि माइ माइआ मोजां जागोन नालाय खोथिया औ आरो जेरै जोङो दुब्लि फोथारखौ खारायग्रोनानै एवस्रांनानै जेरै आलि दाननानै आलि होनानै जेरै जोङो खोथियाखौ फोहैनाय जायो आरोना
नंगौनो था नांगौ
औ आरो जेरै जों बुंनो थाङोब्लाथाय गोदोनियाव गोदोनि जुगाव जेरै जोङो मोसौजोंसो हालेवनायखौ जों गोबांखौनो जों नुनो मोनबोदोंमोन दानि जुगाव जोङो ट्रेक्टरजोंसो हालेवनायखौ जों नुनो मोनो आरोना
नावनो थानांगौ
औ आरो जोङो फुंफोरावनो जेरै जोङो हाल होलांनायखौ जों नुनो मोनोमोन बांसिनानो जोंनि ओनसोलफोराव खाथि खालाफोराव दा ट्रेक्टरजोंसो गोबां सानजौनानैबो जों हालेवनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बुंनो थाङोब्ला आगोलनि आगोलनि जुगानो मोजांसिन मोनो आरोना दानि जुग एसे आलादा जाबाय आरो जेरै जों सानजौनाबो माइ गायो सानजौनानैनोबो ट्रेक्टर हालेवो गोबां गोबां जेरै जोङो खस्थ'निफ्राय बारग'नाय बायदि जादों आरोना थेवब्लाबो जोङो आगोलनिखौ साबसिन मोनोमोन आरोना खस्थ'ब्लाबो औ थिग बेबायदिनो जोङो हालखौ जेरै खारायखांनानै जेरै दुब्लिखौ जेरै फोमोननानै जोङो बे खोथियाखौ फैनाय जायो आरोोना
नंगौ नोंथां नंगौ
औ आरो जेरै फैनानै बेखौ जों मास मोनसेनि उनाव मास मोनसे जानानै जों खुनो हायो आरोना आरो जों बेहाय खोथिया जौनो थाखाय जेरै जोङो मोसौनिफ्राय मोननाय गोब बोर बोरमानिफ्राय मोननाय खि बेफोरखौ जोङो हैनाय जायोमोन आरो ना बेहाय खोथिया जौनो थाखाय आरो दानि जुगाव खौ जोङो गलानिफ्राय बायनाय जेरै जोङो हासारखौसो होनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो ना नोंथां
नंगौनो था नंगौ
औ थिग बेबायदिनो जोङो ओ आबादखौ मावलांनाय जायो आरोना जेरै जोङो माइखौ खोथियाखौ जेरै जोङो फुखांनायनि उनाव माइ गायनो थाखायब्लाबो बेफोरबायदिनो आलि खोनांगौ आलि दामनांगौ आरो जेरै जोङो हारसिंथ हाया नालाय जेरै जों हाजिरा खामला लानाय जायो आरो ना?
नंगौ नोथां नंगौ ओमबा आं नोंथांनो मा माइ जोंनि ओनसो दाव माबायदि माइ गायो नोंथांनि एसे फोरमाय नागिरदों आरो नोंथां दा जोंना थ बुंब्ला माइ गायनाय जों माइ गायनायखौ जों गिबियावनो खोथियाखौ फोनांगोन आरो नोंथां खोथियाखौ जोङो जेरै आं नोंथाङानो गिबिआवनो बुंलांदों बेबायदिनो जों
औ
नांगोन आरो नोंथां बेनि उनाव बिनिउनाव जोङो बेैखौ खांनायनि उनाव जोङो दुब्लि फोथारखौ जोङो मोजाङै खारायनानै खामारहोनांगोन आरो नोंथां। खारायखांनाय खामारखांनानै जोङो बैखौ जों आलिफोरखौ जोङो मोजाङै दानना लानांगोन जाहाथे जोंना दै फोरा जेथिंबो बोहैलाङा बेनि उनाव जों बैखौ मोजाङै जोङो आलिखौ खेबसे खोबावनांगोन बेनि उनाव जोङो बै खौ जोङो मै होनांगोन आरो नोंथां दुब्लि फुथारखौ मै होखांनानै जोङो बेखौ मोजाङै जोङो सोरबा सोरखौबा जों हासार होनायखौ नुयो आरो नोंथां। हासार गायैनि सिगांनो जों हासार होनाय नुयो बेनि उनाव सोरबाबा माइखौ गायखांनानै जेब्ला बेयो बाहाय एसे देरो अब्लाबो जोङो हासार राननायखौ नुयो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोङो बै आबादफोरखौ जोङो माइ खोथियाखौ जोङो लाना थांनांनानै गायनानै बेफोरबायदिनो जोङो हाजों जेब्ला जोंना खैथाया खैथियाखौ जोङो गायखाङो अब्ला जोङो जोंना बिबार बारो बिबार बारनानै जोंना फिथाइ थायो आरो नोंथां फिथा थायब्ला जोङो बै जोंना मोनसे फोर--फोरबो जायो आरो नोंथां कारति माहायाव बेखौनो जोङो कारति गासाफोरबो बुंनाय जायो बेखौथ जों गिबियै माइनावनि फोरबो होननानैबो मिथिया नोंथां जेब्ला जोंना उम जोंना जोङो जेब्ला खस्थ'यै जोङो गायो नालाय नोंथां? जेब्ला जोंनि माइ आबादखौ सिलिंखार खालामो अब्ला जोङो जोबोराम जानो थाखाय जोंना माइ आबादानो गुबैना बेनि थाखायनो जोङो बै माइनाव माइखौनो जों माइनाव हिसाबै सानो आरो नोंथां
औ सानो नंगौ थारैनो बेहायथ जोङो गोबां ओ ओ फिथाइ सामथायाइबो होनाय जायो नङा होनबा जेरै जोङो नारें फिथाइ गय गोरलै बेफोरखौ जोङो बाउनाय जायो आरोना जेरै जोङो बेहाय ओ काति फोरबोखौ जेरै जों फालिनो थाखाय जेरै जोङो थाइगिरनि बे औ थाइगिरनि बाख्लाखौ जोङो आलारि बाथि लगायनाय जायो आरो ना?
नंगौ नोथां नंगौ।
औ जेरै बारिफोरावबो जेरै जोङो माइ आबादावबो जेरै नफोरावबो जेरै जोङो औ माइ बाख्रियावबो जेरै जोङो बेहाय बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो ओ गोबां रोखोमनि जेरै जोङो फालिनो हायो आरोना जेरै जोङो ओ माइ बा ख्रियाव जेरै जोङो दाउ हाथारनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना आगोलनि औ न'नि दाउ दाउ जोख्लिफोरखौ जेरै जोङो माइ बाख्रियाव हाथारनायखौ जों नुनो मोनोमोन आर आरोना जेरै माइनावनो थाखाय औ आरो बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि औ अब्ला नोंथांथंना समाबो जानोसै औ नोंथां सावरायना जोबोद गोजोननायबाय औ नोंथां थारैनो